खोनादों नोंथां
औ औ ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
निस्सय नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां
औ औ ओ जिहेथु जों मिथियो नङा होमबा आबाद ओ मावनाया थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा होननानै दा दा बेबायदिनो ओ गुबुन माइ आबादनि बेलायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि गेजेराव मोनसे गोदान ओ गोदानै फैनाय होननानै बुंनांगोन आरो बे मोनसे रोखोमनि आबाद मावनायखौ बे जाहैबाय मैखुननि जिहेथु आबाद खालामनाय नङा होनब्ला औ औ दा आंहा एसेबां मानि बिनि सायाव रोंगौथिबो गैयाबा दिनैसिम आं ओ खालामफेरनायबो जायाखै बा बे आबादखौ आं मावफेरनायबो जायाखै बेनिखायनो आं खालि नोंथांनिसिम मिथिनोल लुबैगोन जे नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर ओ रोंगौथि दं नामा जेनोबा मारै मारै बेफोरखौ ओ जागायनायनिफ्राय लानानै मोनजासिम बा बे आबादखौ दिहुनहैजासिम बा। जाहैजासे समसिम माबायदि बेखौहाय। माबादि खान्थिखौ बाहायनानै बे आबादखौ मावनाय जायो। बा मैखुन आबादखौ मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै। ओ जुदि नोंथांहा रोंगौथि दङोब्ला फोरमायनानै होनो हागोन आरो।
निसय हागोन नोंथां आङो प्रेक्टिकेलि आङो खालामाखैब्लाबो आङो माखासे। ओ माखासे प्रसेसफोरखौ आङो नायनानै आङो थिदों मिथिनो मोनदों। दा आङो प्रेक्टिकेलि खालामाखैब्लाबो बा आं नोंथांनि जे आंनि गौथि आं नुनाय ओ बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय। जोङो। बे मैखुन आबाद बानायनाया बारा गोबाव सम जायाखै। नाथाय नैबे आथिखाल मुगायाव दा गोबां सो-सोलिफुबाय थानाय। जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो मैखुन आबाद खालामनो थाखाय जोंहा गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन जोंहा। ओ जिगाब नांगोन बे जिगाब। खौहाय जोङो जेरै माइ ओ गुबुन गुबुन जोंहा जिगाबफोर थायो नाथाय। जोङो माइनि जिगाबजोंसो जोङो बेखौहाय। दिहुननाय जायो बे माइ जिगाबखौ मा खालामग्रोगोन जोङो सिगाङावनो जोङो। एसे फोर ओ फोरानस्र'नानै लागोन आरो बेखौहाय जोङो एसे रुग्रोनानै एबा रुदबनानै लानाय जायो। बै रुदबनाय जिगाबखौ मा खालामो दोखो दोखो। फिसा फिसा एसे दानफ्लेनानै थिक जखानि सनानै बेखौहाय मा खालामो बे रुखांनाय जे रुदबनाय। जे जिगाब बेखौहाय आरामनो। बोखांनानै बेखौहाय आरामसे। फोरानस्रोयो फोरानस्रां एबा फोरानस्र'नायनि उनावहाय एबा। जेब्ला दैया सररो एबा मोजां। रानस्र'यो अब्ला बेखौ मा खालामो माखासे। जोङो टिक बाहायो बे मैखुनखौ मावनो थाखाय जे। प्लास्टिकआ जेनाकि। ओ बार गआ बारा थांनो मोना बैफोरबायदि प्लास्टिकखौ जोङो। लाबोनानै बाजार एबा गलानिफ्राय लाबोनानै जोङो सिगाङावहाय। जोङो जिगाबखौ जोङो सोगोन आरो बिनिफ्राय। मैखुन बेगरखौ आर एसे होनो सोलाय। आरो बिनि सायाव आ-आरो जिगाबखौ सोनोसैलाय। आरो बिनि सायाव आरो मैखुननि बेगरफोरखौ फोनानै। होनाय जायो आरो आरो बिदिनो बिदि होखांनायनि उनावहाय। ओ जे मैखुना अबे बबे ओ जोङो। माने गोजौ बाहागोआवहाय होबोदों। बै होबोनायावहाय जोंङो माखासे थुफ्लंनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो। जाहाथे बे थुफ्लं नानै होनाय जोंहाय जाहाथे बै मैखुन बेरनाया बे गब्लंनाय जे प्लास्टिक थुफ्लंनाय बेजोंहाय ओंखारनानै मैखुना जाहाथे मोजांङै ग्र' जायो एबा जौगानो हायो। बेफोरबायदियैनो मैखुनखौहाय आबाद खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेखौ जोंङो मा खालामो बेखौहाय जोंङो हायाव दोना बेखौहाय माखासे गोजौ बाहागोआवहाय खागदाव खागदाव जेरै दिरुंफोरजों नंङाबा सोरबाबा दान्दाफोरजों सोरबाबा बेफोरखौहाय बुरजा आबाद मावनाय मानसिफ्रा मा खालामो माखासे न'फोर गिदिर लुनानै बेवहाय दान्दा एबा दिरुंफोरजों खागदाव खागदाव खानानै दोननानै बिदिनो मैखुनफोरखौ आबार खालामो आरो मैखुना जेरखम देरो एबा ग्र' जायो अब्ला बेफोरखौ मा जों मानसिया आदार हिसाबै बाहायो आरो आदार हिसाबै बाहायनायनि अनगायैबो जों माखासे फालांगि खालामनायखौबो जोंङो नुनो मोनो जेरै जोङो बाजार गलाफ्राव गोबां रोखोमनि जोङो फाननायखौ नुनो मोनो जेरै बेफोर बाजार गलाफ्राव फाननायखौ माखासे जाय सुबुंफ्रा बे मैखुननि आबादखौ मावा एबा मावनो रोङा बै बैफोर मानसिफ्रा मानो बेफोरखौ बायना लांनानै गाव गावनि न'आवहाय आदार हिसाबै संनानै जाहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो थिग आंनि रोंगौथिजों आङो बे एसे रोंगौ एबा आङो नुदों आङो बेखौ खौहायनो बुं नोंथांनो आङो फोरमायनो नाजाबाय एबा आङो फोरमायबाय नोंथाङाबो थिग बेफोरबायदिनो एसे एनैब्लाबो ओ मिथिगौखोमा बिनि बारै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो
आंथ' बेनि बागै मिथियाखौनो बुंजागोन आरो खालि बायनानै जाफेरबाय बेखिनियानो दा नोंथाङा जे दहाय बुंदोंमोन जे जिगाबखौ दानफ्लेयो ओमफ्राय रुनायनि बाथ्राबो बुंदोंमोन ना
नोंगौ नोंथां
औ दा बै जिगाबखौहाय सिगाङावनो रुग्रोनानैसो उनाव दानस'यो ना दानस'खांनायनि उनाव रुग्रोयो
बेखौहाय ना नोंथां ओ सोरबा सोरबा मा खाला खालामो सिगाङावनो दानस'यो आरो सोरबाबा रुखांनायनि उनावबो दानस'नानै फोरानस्र'नायजों जायो आरो बेयो माने सिगाङावनो दानस'नांगौ बेबो नङा जेब्लानाखि जोङो जोङो दानस'नोब्ला जोङो रुनायनि सिगांनो दानस'नानै लानो नांगौ होनबा मोजांसि न जायो अब्ला जेब्लानाखि रुयो होनबा जिगाबा एसे गुरै जानानै बियो बायला जिला जागोन नालाय बिनिखायनो जोङो गोथांयावनो दानस'नानै जोङो रुद'बोब्ला जोंहा रुनायाव बेहाय मोजाङै साबसिन जागोन एबा मोजाङै गुरै जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
ओमफ्राय बे जे मैखुननि जिथु बेगर बे बेगरखौ ओरैनो बहानिफ्राय मोननाय जायो
जोङो बेफोरखौहाय मा जोङो दानि आथिखाल मुगायावहाय जे आबादनि जे अफिसफोर दङ जेरै जोङो एग्रिकालसार अफिस होननानै बुङो जोङो बैफोरनिफ्राय जोङो माखा माखासे सुबुंफ्रा मानोे बेवहाय थांनानै आरो बिथांमोनाबो मा खालामो गामि गामि जोङो माखासे एवारनेस प्रग्राम खालामो बेफोरबायदि आबाद खालामोखौ माबायदि खालामनांगौ आरो माबायदियैहाय जोङो फालांगि खालामनांगौ बेफोरनि माखासे एवारनेस प्रग्राम होनाय जायो गामि ओनसोलफ्राव जोङो बेफोरावहाय जोङो माखासे ट्रेनिं लानानै एबा सोलोंथाइ लानानै बिथांमोननिफ्राय बिथांमोनानो गावसोरनो माखासे बे मैखुननि बेगरफोरखौहाय जगार खालामनानै होफैयो आरो मैखुना नि आबादखौहाय माबायदि मावदों बिथांमोना माखासे समावहाय बिथांमोना मा होनो जोथोन लानो थाखाय माबायदि जिहाय मावदों बेफोरखौहाय बिथांमोनहा गिजिट खालामफैनाय जायो आरो नोंथां आरो खायसे खायसे बिदिनो जोङो बाजार गलाफ्रावबो बायनानै मोनो खायसे खायसे सुबुंफोरनाव जे जे बाजार गलाफ्राव जे मेडिसिनफोर फानो मैगं थाइगंनि आरो हासार रासायनारि हासार फानो बेफोर सुबुंफोरनावबो जोङो माखासे मैखुननि बेगरफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बेफोरबायदि गलाफ्राव जोङो बायोब्ला जोङो बांसिन बेसेन गोसा दामनि बायनो गोनां जायो नाथाय जोङो जे एग्रिकालसार अफिसफोरनिफ्राय जोङो लायोब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय बेसेन नाङै ओरैनो जोङो औ बेसेन नाङै ओरैनो जोङो मोनबोनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बुंनांगोन जोङो बांसिनै जोङो एग्रिकालसार अफिसफोरनिफ्रायनो लाबोनानै जोङो बै मैखुन फुननि आबादखौ जोङो मावनाय जायो नोंथां
औ ओमफ्राय बे जे दानस'नाय जिगाब बे जिगाबखौहाय प्लास्टिकआव सोनानै ओमफ्राय जिगाबजों आरो माबाफोर होफाबावो नामा
जिगाबजों आरो माबाफोर होबावावो माने जोङो जिगाब गोजायैनो बेखौहाय होनाय जायो जिगाबनि जे बाहागोफ्रावल' बेगरखौल' माने एसे जिगाब होलायबाय बिनि सायाव आरो बेगर होलायबाय आरो बेगरनि सायाव आरो जिगाब होलायबाय आरो बिनि सायाव आरो बेगर होलायबाय आरो बेफोरबायदिल' खालामनाय जायो बेवहाय माखासे रासायनारि हासारखौ होनायखौ जोङो नुनो मोना
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो मोनसे जोबथि आं मिथिनो लुबैदों माने ओ इयुनाव नोंथांनि जिहेथु बे फोरमायना होनाय बेखौ गोसोआव लाखिनानै आं जुदि सम मोनहैयोब्ला मावनानै दिहुनलनाय बेबायदि मोनसे थांखिखौ लागोन ओमफ्राय जिहेथु बे जिगाब दानस'जेननायनिफ्राय लानानै बा प्लास्टिकआव सोजेननायनिफ्राय लानानै ओरैनो सानबेसे समसिमनि उनाव बेखौ मोनजाहैनाय बा बेयो मैख खुन बारहैनाय जाहैयो नोंथां
जोङो बेखौहाय बुंनांगोन माखासे बोथोर लायै बोथोर जोङो सम लायो जेरै जोङो गोलोम बोथोरावहाय जोङो बे आबादखौ माव्ला जोङो खम समावनो जोङो थाब मोनजा हयो मानो होनबा बै जिगाबनि दुंथाया मोजाङै दुं दुंनो नांगौ बिनिखायनो मानि गोलोम बोथोराव मावोब्ला थाबैनो जेरै स्नि सान एबा जिब्रै साननि गेजेरावनो जोङो मोनजाहैनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जों गोजां बोथोराव जोङो मावोब्लाथ' बे जिगाबा दुंनो थाखाय गोबाव सम लायो बिनिखायनो गोबाव सम लानायखायनो माने गोजां बोथोराव गोबाव सम लायो आरो नोंथां
ओरैनो मोननैबो बोथोरावनो बे आबादखौ मावनाय जाखायोना नोंथां
मावनो हायो जोङो मोननैबो बोथोरावनो नाथाय जोङो गोलोम बोथोराव जोङो थाब थाबसिन जौगानायखौ जोङो बे आबादखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ ओरैनो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेनि जिहेथु फालांगि बे बेसेबां बाराय आवगायबोनो हमदों बा दावगानो हमनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों।
बुंगोनदि जोंनि ओनसोलजोंहाय एबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि मैखुननि आबाद खालामनानै माखासे ओ मानसिफ्रा बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो न'खरफोरखौ जौगाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां दा थारैनो बिथांमोना ओ गावसोर जानायजों लोगोसे आरो माखासे फालांगियावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बे समसिमावहाय नों थांजों रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय माखासे बिसयनि सायाव अब्ला नोंथां जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो बे ओ मैखुन जिहेथु आबाद बे आबादनि सोमोन्दै मोजाङै बुंफोरनानै बा फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे औ दे नोंथां औ।